औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो
औ औ दायो खोनाबाय मोजाङैनो
औ गिबियावनो नोंथांनो नैबे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय
औ औ
औ
दे नोंथाङा अब्ला मानो मानो कल खालामनाय जादोंमोन
बे समाव आं नोंथांजों नैबे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय सुबुङा जिउआव गावनि थांखियाव बोरै साक्सेस जानो हायो एबा गावनि थांखियाव बोरै जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा
औ औ अब्ला नोंथाङानो बेखेवदो
औ नंगौ आं दा बुंफोर लांनोसै नंगौ थारैनो सुबुङा जेब्ला
संसारनि खान्थिजों संसाराव सोलिनानै एबा संसाराव जेब्ला बियो गावखौ साननो हरनो गोरों जायो थिग बे समाव अब्ला साफ्रोम सुबुङानो गावबा गावनि मोनसे थांखि थायो जेरै सासे फरायसाया गावहा बेबो थांखि थागोन जेरै सासे आबादारि बिहाबो गावहा मोनसे थांखि थागोन थिग बिदिनो जेब्ला सुबुङा गावनि बैसो समफोरखौ फैयै फैयै जेब्ला स्टार्टिंनिफ्रायनो राव राय्लायनो रोंगोन जाय समाव साननो हरनो गोख्रों जागोन बे समनिफ्रायनो जिउआव सोरहाबा माबा माबा मोनसे नङा मोनसे थांखि थायो दा बैफोर थांखि थांखिफोरखौ लानाया सोरनाबा उनसिगां जानो हागौ सोरबाबा उन्दै समनिफ्रायनो बे गावनि मोनसेल' थांखिखौनो लाबोनो हागौ सोरबाबा देरनानै बे थांखिखौ लाखिनो हागौ खोथाया जाहैबायनो दा सुबुङा बोरै गावनि बे थांखि लाखानाय थांखियाव बोरै जाफुं जाफुंसार जा जानो हानो जोङो दा हमनानै लादो सासे फरायसाखौ सासे फरायसाया सासे फरायसाया गेजेटेड अफिसारस एबा गिदिर अफिसारफोर जानो थाखायब्ला बियो गावनि फरायनायखौ माबोरै फरायनांगोन दा बिनि सायाव नोंथांखौ आं फंनैसम हमना लादो सासेया सोरबा सासे फरायसाया आइ एस बा आइ पि एस अफिसार जानो गोसो दा बिथाङा आइ एस एबा आइ पि एस अफिसार जानो थाखाय बिनि क्राइटेरियाफोरखौ एबा बिनि गोनांथिफ्रा मा मा बेखौ गिबियाव बियो बिथाङा बुजिनांगोन आरो जाय थांखिखौ लानाय समावनो बियो बिनि गासै मेटारियेल्सफोरखौ बियो मिथिनांगोन बबे बबेयाव बबेजों रिलेटेड दङ एबा जेरै सासे आइ एस एबा आइ पि एस जानो थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा गिबियाव मोजां स्टुडेन्ट जानांगोन एबा फरायनायाव नोंथाङा टेलेन्टेड जानो नांगोन आरो थिग बिदिनो डिग्रि थानो नांगोन एबा ग्रेजुवेसन फोर जानो नांगा थिग बेफोरबायदि बे जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि क्राइटेरिया फैबाय बेफोरबायदि क्राइटेरिया फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा इउ पि एस सि नि आन्दाराव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हाबाय खालामनानै नोंथाङा इउ पि एस सि आनजादखौ होबाय आनजादखौ होनानै बिदिनो आनजादा मोननै मोनथाम स्टेजसिम थायो बे माखासेफोरखौ पास खालामबाय पास खालामनाय लोगो लोगो बियो बिनि जाय थांखिखौ बियो लादोंमोन बै थांखियाव बियो सहैनो हाबाय देट मिन्स बियो आइ एस एबा आइ एसाव लानो हाबाय नाथाय खोथाया दा नोंथाङा नुहुरदों बिनिफ्राय जाय थांखिखौ बियो लानो लादोंमोन जानांगौ बियो द' बोसोर एबा दाइन बोसोरफ्रावनो एबा बियो फैनानै जिबा बोसोर बैसोफ्राव एबा नैजि बोसोरावसो बियो थांखिखौ लादों जानांगौ नाथाय बियो थांखिखौ नोङो माब्ला लादों बेजों खोथा गैया नाथाय नों जाय थांखिखौ लानानै बे थांखिनि सायाव माबोरै खामानि मावदों बेजोंसो खोथाया दा दा जाफुंसार जानो थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनो नांगौ एबा जाय थांखिखौ लादों बे थांखिनि माखासे गोनांथिफोरखौ जोङो बुजिनो रोंनांगौ आं नोंथांनो बे सासे फरायसानि एगजामपोल होनानै आं बेखिनिखौ बेखेवना बेखेवथिनानै होदों आं नोंथांनो आरो माखासे एगजामपोल होबावनो सासे मोजां आबादारि जानोब्ला बिथाङा माबायदि बिथाङा माबायदि बियो बुजिनो गोनां जागोन एबा माबायदि बियो साननो हरनो गोरों जानांगोन एबा बेनाव मा मानि थाखाय न मा मानि नलेज थानांगोन बेखौ आङो बेखौ फंनैसो गोरलैसै आं नोंथांदों गिबियावनो बिथाङा सासे बिथां आबाद जानाय जानो गोनां जानोब्ला बिथांनाव गिबियावनो हा हुफोरबो थानांगोन एबा हा हुफोरखौ बियो रां रुफाजों आरजिनाबो लानो हागौ नाथाय आबादारि जानो थाखाय जोंनो माखासे मैगं थाइगंनि सायाव गियान थानांगोन आरो माखासे हा हुनि सायाव हा हुनि सायाव गियान थानांगोन आरो माखासे हासारफोरनि सायाव बियो गियान थानांगोन हासारखौ बोरै बाहायो एबा माखासे रासायनारि हासार एबा मा मा जों प्रफिट मोनो एबा बबे बबे बेयाव जोंहा बबे बबे हासारखौ बाहायोबा जोंहा खहा दं बेफोरनि सायाव गोथौयै बिथाङा मा थानांगोन गियान थानो नांगोन आरो बिथाङा
औ नों
एग्रिकालसारजों सोमोन्दो थाथारनांगोन अब्लासो बियो सासे जौगासार एबा जाफुंसार आबादारि जानो हागोन थिग बिदिनो बेफोरबायदि समसिमाव बिथाङा बे माखासे गियानफोरखौ सोलोंनो थाखाय गावनि मोनसे खामानियाव सम होनो हानांगोन दा आं नोंथांनाव बेखौनो नो सानो एबा नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नोंथांनि जिहेथु मोनदांथि सासे आ हिनजाव मानसि एबा आइजोआ गावनि जिउआव एबा गावनि जायखिजाया थांखियाव माबोरै जाफुंसार जानो हागोन बिनि सायाव नोंथाङा जुदि मोन्दांथिनाय दंब्ला फोरमायनो हागोन फोरमायदो
औ हागोन थारैनो जोंहा सुबुंफोरा नङा होमबाना आङो बेखौ बुंग्रोनोसै जेनेबा बयबो सुबुङानो जोनोम लानानै जोङो बयबो बिमा बिफाफोरा गथ' गाव गावनि गथ' गथ'फोरखौहाय मोनसे थांखिसिम सहैनो थाखाय बायदि रोखोम नि जेनेबा सोलोंथाइनि अनगायै आरो सोलोंथाइथ' सोलोंथाइ जोंनाव दं थाखानांखागौ जाहैबाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो माखासे से बिथिंफोरखौबो माने नोजोर होयो आरोना माने जों माबायदि माबायदि लामाजों आगान सुरोबा जों जोंनि जिउआव साक्सेस जानो हागोन नङा होमबा बेबायदि खौहाय नोजोर बोनानै जों गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बा बिमा बि फा फोराहाय जोंनि बिमा बिफाफोराहाय माने दिथा होयो आरो ना माने जोंखौ माबे लामाजों थाङोब्ला जों जोंनि जिउनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन बेबायदि मानो होनोब्ला जोंहा बयबो सुबुङानो माने गावबा गाव मोनफा मोनफा माने थांखि थायो आरो ना सोरबाया फरायनायनि गेजेरजों जानो हागौ सोरबाया माने फरायनायनि अनगायै माखासे बिदिनो गोबां बिथिङाव सोलोंथाइ लानाय जेनेबा जेरै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय बेबायदिनो खेला गेलेनाय बेबायदिनो बेनि अनगायैबो माखासेफोरा बेबायदिनो आबाद मावनाय बा माखासे आखाइनि हाबाफोर बानायनाय बेफोरबायदि गावबा गाव गावबा गाव मोनफा मोनफा गुन दङ आरो ना जों बयबो सुबुंफोरा बेबायदि गुनखौ नाय नानैनो जों गावनि थांखिखौहाय माने जाफुंहोनो थाखाय आगान सुरो आरोना दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जेन नोंथाङा बुंदोंना आइजोफोरा माबायदि लामाजों आगान सुरोबा गावनि थांखिसिम जौगाहैनो हायो होन्दोंना नोंथाङा
नंगौ नोंथां
दा जोङो बेवहाय आइजो होननानै बुङोबाथ' सिगां समाव जेनेबा जोङो फ्राय आइजोफोरखौनो जोङो इसेबां माने थांखिसिम सहैनो बा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो होननानै जों बेबायदि गोदोनि समावहाय एसेबां मानि नुनो मोनामोन आरोना नाथाय आथिखाल जोंना आइजोफोराबो जेरै हौवाफोरा जेरैबायदि गावनि थांखियाव सफैनो थाखाय जेरैबायदि नाजाथाबनानै गावनि थांखिखौहाय जाफुंहोनो नाजायो थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समान माने आथिखालावहाय जोङो खार फानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना माने गावनि थांखि याव माने गावखौ गाव आथिङाव गसंथानो थाखाय जे जों मा लामाजों आगान सुरोब्ला जों जाफुंसार जागोन बेखौ जोंबो माने बर' आइजोफोराबो माने सानखांनो हानाय जाबाय आरोना जेरैबायदि हौवाफोरा जेरैबायदि गावनि थांखिखौ जाफुंहोयो थिग बर' आइजोफोराबो बिदिनो जाफुंहोनो हानाय जाबाय जेरै जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो बुं जेनेबा बिजाब फरायनानैबो जोङो गोबां माने आइजोफोरा बिदिनो अफिसार बिदिनो फोरोंगिरि बिदिनो इन्जिनियार बेफोरबायदि जानो हानाया जाबाय आरो जेरै नों थाङा बुंदोंमोन दहाय ए इ पि एस सि इउ पि एस सि एगजाम होनानै आइस आइ पि एस अफिसार जानाय बेबायदि बेबायदि आबो
आइजोफोरा जौगालांनो हाबाया थारैनो
औ-औ-औ
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा दिनै नैबे आइजोफोरनि सायावबो माखासे बिहोमा गोनां बाथ्राखौ बुंफोरनानै होबाय नोंथाङा खोनादों थारैनो नोंथां दिनै नैबे जोंनि गुदि आयदाया बेनोमोन नाथाय बे गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय एबा गावनि थांखियाव जाफुंसार जाहोनो थाखाय बेवहाय मोननैसो मुल मन्थ्रनो जाबाय गिबियावनो गावनि समफोरखौ बे गावनि थांखियाव बाहायनो नाजानांगोन आरो गिबियावनो बियो मिथिनांगोन बिनि थांखिया बेजों बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दङ एबा बे थांखिखौ मोननो थाखाय बियो मा मा स्ट्रागोल खालामनांगोन एबा मा मा खामानिखौ बियो मावनो नांगोन बिनि सायाव बिथाङा नलेज थानांगोन अब्लानो बियो गोरलैयै गावनि थांखियाव जाफुंसार जानो हागोन नोंथांजों दिनै नैबे द अबेफोरनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनदों थारैनो नोंथां लोगो मोनफि गुबुन मोनसे आयदायाव दा जोंहा समाबो सौबाय बिदिबा नोंथांखौ आं जाबाय गोजोन्थों
औ दे गोजोन्थों